हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना हेलौ नोंथां
औ औ नोंथां
नोंथां औ नोंथां नोंथांनिसिम आङो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम मोनाबिलि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आङो नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों ओ नोंथांजों आङो दोरोङारि मेगंनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदों नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ नोंथा हागोन
औ नोंथां ओ दे बिब्दिब्ला जोङो गुबै खोथायाव फैनोसै
औ नोंथां।
औ ओ दोरोङारि मैगं होनना बुङोब्लाथ' जोंहा अनलाजों दाउ आरो सामुजों सबाय नारजि आरो नाफाम बायदिफोरा गोलैयो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां
औ नोंथां ओ बिब्दिनो अनलाजों दाउजों माबोरै सङो आङो नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों।
औ नोंथां फोरमाय जागोन
औ नोंथां ओ अनलाजों दावजों संनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनो माइरं नांगौ जायो नोंथां। ओ जोङो नांगौ जखानि माइरंखौ लानो मोनसे आइजेंाव लानानै जोङो माइरंखौ सोमनानै दोननांगौ जोङो गिबियावनो नोंथां।
औ नोंथां
आरो माइरंखौ सोमना दोननायनि उनाव जोङो बिखौ मोनसे आइजेंङाव बोखांना लानानै दिंखि बा उलाराव जोङो देनानै लानांगौ जायो। आथि जोङो आथि-आथिखालावथ' ओ उलारखौ गोबाङानो नुनाय जाला आरो दिन्थिदों देनायाबो जोंना खमायलांनो हमदोंसै नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
दाना जोंना आथिखालाव गोबां ओ मेसिनजोंनो देनाय जायो बिदिनो गोबां मेचिनफोर ओंखारदों खम समावनो जानाय बेफोरखौ खम समावनो गुन्दै बानायनानै दिहुनना होनो हानाय गोबां मेसिनफोर ओंखारबाय जोंबो जोङो बेखौ गुन्दै खालामनानै लानो हायो नोंथां।
औ नोंथां
औ जोङो गिबियावनो बिबदि माइरंखौ गुन्दै खालामना लानायनि उनावहाय जोङो गोबाङानो अनला होनोब्ला अनलाजों दाउ जानायानो जाखायो नोंथां जोंहा बर' फोरना बिदिनो अनलाजों दाउ होनोब्ला दाउखौ जोङो गोदानानै लाग्रोनांगोन गिबियावनो जोङो दाउखौ गोदाना लानायनि उनावहाय जोङो अरदाबाव अर जरायना लानानै जोङो साराय जाननानै खोनादों ना नोंथां औ ओ बिदिनो साराय जानना लानानै जोङो सारायाव थाव होनानै जोङो गिबियावनो जोङो दाउ खौ एवफ्राम ग्रोनानै लानांगोन औ जोङो बेखौ एवफ्रामनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोनसे आइजेंआवहाय जोङो बिखौ बोखांनानै लागोन नोंथां
औ नोंथां
जोङो मोनसे आइजेंआव बोखांना दोननायनि उनावहाय जोङो मोनसे साराय गोदानै साराय होफिननानै जोङो बेवहाय जोङो दै होगोन दै होनानै दैखौ जोङो ग्लब ग्लब गोदौ जासिम दै थैजासिम बिखौ माने जोबोर गो गोबाव हायै लागै गोदौजासेम दोननानै जोङो जेब्ला बियो ग्लब ग्लब गोदौयो बे जोङो अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होयो मानोना जोंहा खेनसे जयै खेनसे लागैनो अन गुन्दैखौ होयोबोला अनला खारैया ओ बिब्दिनो लारु लारु गथा खायो नोंथां बिनिखायनो बिनिखायनो जोङो अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारनायजों लोगोसे जोङो बेखौ गारबा जों एरबाय थागोन बा गाबाजों बेखौ फिदिंबाय थागोन ओ बिनि बेनि उनावहाय जोङो बिब्दि फिदिंनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय खारै होनानै होनांगौ जायो नोंथां ओ बेयाव खारै होनो थाखाय खारैनि गोनांथि जायो खारै आरो बिदि खारै बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो आइथा थालिरनि बिफांखौ जोङो दाननानै लाग्रोनांगौ जायो नोंथां ओ बिदिनो जोङो आथिया थालिरनि बिफांखौ दाननानै जोङो फिसा फिसा थुख्रायाव दानना लानानै जोङो बेखौ फोराननाय जायो सान्दुंआवहाय बार'दिनसो मोजाङै राननानै फोरानाय जायो नोंथां ओं बिदिनो आइथा थालिरनि बिदि फस्लाफोरखौ दानो आरो बिनि मादाखौबो जावखुनानै होनाय जायो खोनानो खोनानो मोननाय बादिब्ला आइथा थालिरनि फस्लानि ख्रुइ बिनि मादाया बाबसिन जायो होननानै जोङो खोनानो मोनो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
आरो बिखौ जोङो फोराननायनि उनावहाय उनाव जोङो बेखौ अरजों अरजों सावनानै बिनि गुन्दैखौ जोङो दै होनानै सोमनानै बेनिफ्राय खारै बहननाय जायो नोंथां
औ नोंथां
औ बेखौ आरो खारै बानायनायनि उनावहाय बिब्दिनो अनला खारैयाव बिब्दिनो अनलायाव जोङो खारै होनानै बिनि उनावहाय जोङो एवफ्रामनानै लानाय दाउखौ होनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
बिखौ आरो दसे सम गोदौहोनानै बिब्दिनो अनला खारैखौ संनाय जायो नोंथाङाबो नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो अनलाजों दाउजों मोनजा मोनजाफेरबायानो जानांगौ नोंथां?
औ नोंथां मोनजाफेरबाय।
औ नोंथां आरो बिब्दिनो जोङो सामजों सबाय होननानै बुङोब्ला जोङो। सामजों सबबाय संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो सामखौ नांगौ जागोन नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो बिदिनो सामखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो सामखौ। दैमाबा दंगनिफ्राय खननानै लानांगौ जायो बा जोङो खायसे खायसे सुबुंफोरा जोङो। बाजारफोरनिफ्राय बायनानै बा शकफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो नोंथां।
औ नो नंगौ नोंथां।
औ आरो बेखौ लाबोनायनि उनावहाय जोङो। दैयाव सोमनानै दोननांगौ मोजाङै सुनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे जाथे बेयाव थानाय सामवा जानाय हाफोरा जोंना ओंखारो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो बेखौ दसे सोमना दोननायनि उनावहाय बे खौ जोङो बोखनानै मोनसे आयजेङाव लानानै। आरो थांगोनफोर थांगोनफोर बिदि बहायनानै जोङो बिनि। सामनि खिथाव आरो सामनि सायाव थानाय बाख्लाखौहाय जोङो गारनांगौ जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां आरो बिखौ गारनायनि उनावहाय जोङो। सामखौ आरोबाव मोजाङै हुनानै सुनाय जायो नोंथां। आरो औ आरो बेखौ होनानै सुनायनि उनावहाय जोङो सामखौ। ओ-संनो थाखाय। गिबियावनो अरदाबाव अर जरायग्रोना लानांगौ बा जोंहा आथिखालाव गेस फोरावबो संनाय जायो बिब्दिनो जोङो अरखौ जरायग्रोना लानांगौ नोंथां।
औ
ओम-बिब्दिनो जरायनायनि उनावहाय जोङो साराय जाननानै बेहाय। सामखौ एवफ्रानग्रोनानै लानांगौ जायो गिबियावनो। आरो आरो बिदिनो सामखौ संनायनि उनावहाय एवफ्रामनायनि उनावहाय जोङो। उनावहाय बेवहाय। दै होनानै उनाव खारै होनाय जायो नं थां
औ नोंथां।
औ आरो बेहाय जोङो खारै होनानै बिब्दिनो। सामखौ संनाय जायो नोंथां आरो नआ सामजों सामजों जेनेबा सामखौ एफ्रांनग्रोना लानायनि उनाव सामखौ जोङो मोनसे आइजेंआव बोखांनानै लानायनि उनाव उनावहाय जोङो सखौ सबाइखौ गोदौजासिम दोननांगौ नोंथां। आरो आरो बिनि उनावहाय जोङो सबायाव दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौनानै। गोदौ जासिम दोननांगौ खायसे खायसे सुबुंफोरा बेवहाय सगं खा सागंबो सानाय जायो आरो खायसेया सागं सायाबालानो। बेखौ रुइजासिम गोदौहो गोदौहोयो। आरो बेख बेखौ गोदोनायनि उनावहाय जोङो। सामखौ होनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिब्दिनो जोङो साम मैगंखौ ओ संनाय जायो आरों सं‌ नांगौ जानाय मस्ला मस्लिफोरखौ बेवहाय होनानै आरो सं खारै होनानै खारै होनानै बेखौ संनाय जायो।
औ नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा नोंथाङाबो बेफोरबायदि साम' मैगं साम'जों सबायजों जाफेरबाय जानांगौ।
औ नोंथां जाफेरबाय ओ थारैनो ओ सबायाइजों जोंनि बर'नि दोरोङारि मैगं आरो लोगोसे जोंनि बर'नि दोरोङारि मैगङा गोबां दंबावो जेरैहाय अ एम्फौ लाथा नारजि जों अमा बेदर ना ओ जेरै नोंथाङा बुंलांनाय दानि बुंलांनाय साम'जों सबाय अनलाजों दाउ अनलाजों औ औवा मेवाइ आरो खारदै खारै आरो नाफाम बेफोरखौ बर'नि दोरोङारि मैगं। होननानै जोंङो मोनथिनो मोननाय जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ओ बे सोलिबोगासिनो दं। आरो लोगोसे जोंङो बेफोरखौ संना जानाय जायो जेरै जों खारदै खारदै ओ संनो थाखाय जोंङो ओ खारै नांगोन आरो लोगोसे जोंङो खारदै खारदै बुंब्ला गासैबो मैगंफोरखौ जेरै लाइ लाफा खुथ्रा बुथा ओ बायदि थुनथुनि बायदिफोरखौ जोंङो खानानै खाबथिग्रोनानै लानांगौ लोगोसे जोंङो बेफोरखौ मोजाङै सोमना दोननांगौ दसे खमाय जाहाथे बिनि हाफोरा ओ मोजाङै ओ रुइनानै गलांजोबो बेफोरबायदि जोंङो मोजाङै सुओ सुनानै लानांगोन जों बे सुखांनायनि उनाव जोंङो ओ बेखौ जोंङो मोजाङै खारै खारै होनानै जोंङो ओ संनाय जायो दै आरो लोगोसे खारै। औ नोंथां आरो नांगौ जानाय बेवहाय संख्रै बायदि ओ फालौ बायदिफोरखौ जोंङो होना लानाय जायो।
औ औ नोंथां।
बेवहाय जोंङो नाबो होनानै जानो हायो।
औ थारैनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोंना बिदिब्ला समाबो जानानै फैबाय नोंथां
औ नोंथां।
औ नोंथांजों आङो रायज्लायनो मोननानै गोबां बाथ्रा सावरायनो मोननानै मिन्थियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांजों ओ सावरायनानै मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय। नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे नोंथां
औ